हेलौ अ नोंथाङा दायो फ्रि ना नोंथां?
अ फ्रिमोन नोंथां सावरायनो हागोन नोंथाङा दायो मा टपिक लानानै फैदों।
अ आंथ' एसे सोंलु खालामनो सानदोंमोन नोंथांनाव ओ सुंद'नि जाहोनानो जाहैदोंमोन पेट्रलियाम होननाय मोनसे जिनिसनि सायावसो आं सोंलु खानो सानदोंमोन नोंथांनाव। दा नोंथाङा उम फंनैसो बा गुसुङैसो फोरमायनो हागोन नामा पेट्रलियामनि? बाहागै।
हागोन नोंथां दा पेट्रलियम होनोबा आंबो बारा मिथिया नाथाय जों सिगांफोर एनै जों लेखाफ्रावबो मोनबोखानाय बेफोरो। मेलेमाव हाबनानै दं बेखौ आं फोरमायनो सानदों नोंथांनि सिगाङावहाय।
औ।
औ दा होमबा आं नोंथांनि सिगाव बुंनोसै आरोना पेट्रलियाम होननाय बुस्थुआ जोंहा बोरै सोमजिया इखौ आं खोन्थाग्रोनो सानदों नोंथांनि सिगाङावहाय। जोंहा गोदो बि दिनो बुहुमावहाय हाजार-हाजार बोसोर सिगां जेब्ला मानसियानो मानसियानो गै थ'आमोन बुहुमाव होमबा जोंनि बुहुमाव मोनसे खैफोद फैदों माने बिराद गिदिर खैफोद बेवहाय जोंहा दंफां लाइफां जिब जुनार गासिबो नस्थ' जाजोबनानै एखे हा सिङाव फबसिन जानानै थाजोबदों आरो ना।
ओमफ्राय बेनो बिदिनो हा जार हाजार बोसोर उनाव दासिमावहाय जोंहा बे पेट्रलियामनि महर लानानै फैदों माने बेखौहाय जोङो दा हानिफ्राय जों बुरखाङोब्ला जों बेखौहाय आरो जों इदिनो मानो होनोमोनलाय टेक्न'ल'जिजों जों फोसाबोब्ला जों पेट्रलियम महरै नुनो हायो। दा जोंहा पेट्रलियाम होनोबा जोंहा नोंथां बिदिनो गोबां बेलेग बेलेग रोखोमनि दं। जोंहा दा दामिसिन पेट्रलियाम होननानै बुङोबा जों बाहायनाया जोंहा बांसिनै बे जों दा जेदफाइटार बा र'केट बा एर'प्लेन नैबेफोराव बाहायनाया स से दामिसिन पेट्रलियामखौ जोंङो मिथिनो होननानै मोन्दों माने। खोनानाय औ दा बि खौहाय जों जोंनियावहाय मोननोबो थाङा जाहा थाहा ओमफ्राय दङ बिदिनो बायदि बायदि रोखोम जेरै हमना ला जोंहा पेट्रलियामावहाय केरासिन दङ डिजेल पेट्रल बिदिनो बेलेग बेलेग आरो दंबावो बायदि बायदि दा आं नोंथांनो मोननैसो पेट्रलियामनि बारै आं फोरमायनो सानदों जोंना मा मायाव मायाव बाहायनाय जायो। एसे बेकग्राउन्ड नयस फैगासिनो माने ओ। औ नोंथांनिफ्राय माने एसे बेकग्राउन्ड नउस फैदोंमोन। औ दा आं माने नोंथांनि सिगाङाव मोन आरो जेनेबा जोंहा
औ
दा जों खोनादों नोथां दा सेथियावनो बुङोबा सेथियावनो जों बुङोबा पेट्रलियामा जोंहा गारि मथराव बाहायनाय जायो दाथ' जों नुनो थाङो जोंहा गोबाङानो जोंहा गारि मथर बांबाय। जों न'खराव बयनाबो मोनसे बा मोननै बाइक बा गारि थाखाथारो जोंहा बेफोर खौ जोंहा सालायनो थाखाय खारनो थाखाय जोंनि थाखाय बेवहाय फेथ्रलखौ नांगौ जायो होमबा जोंहा जोंनि थांलाय फैलायनि थाखायबो जोंनो गारि गुराफ्राव जों माने थाव सोनो थाखाय बेफोराव जोंहा पेट्रलियामखौ नांगौ जायो। जोंहा सेथि आवहाय होमबा जों ट्रान्सपर्टआवहाय जों पेट्रलियामखौ नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
फायो नैथियाव बुंनो थाङोबा दाथ' जोंहा बयहाबो संनाय खावनाय बयबो जायो लोङो नङा होमबा ओ ब दाथ' जोंङो अदाबावल सङा दाथ' जोंहा मा होनोमोनलाय गेसाव जों संनानै जायो गेस माने जोंहा एल पि जि होननानै बुङो नङा होमबा? नैबे एल पि जि गेसआबो माने जोंहा मोनसे पेट्रलियामनिनो माबा आरो पइेन्टआव होमबा पेट्रलियामजों जों संनाय खावनायावबो सुबिदा मोनो। बे नैथियाव थांबाय। आरो जों इदिनो थामथियाव आं बुंनो सानदों जों दाथ' कारेन्ट जों कारेन्टखौबो जों पेट्रलियामनि माने जुरियैनो सोमजिहोनो हायो जों नोंथाङा खोनाखादों जानांगौ मा होनोमोनलाय पावार प्लान होननानै ना बे पावार प्लान्टआवहाय जोंहा सलायनो थाखाय जोंनो पेट्रलियामखौ नांगौ माने बे पावार प्लान्टआवबो नोंथां मिथिबायना? आमफायो बिदिनो जों जे दा जों हमनानै ला जों दा सियारफोर जिरायो बा बिदिनो प्लास्टिक थुस्टिक नैबे प्लास्टिकफोरखौ बानायनो थाखायबो जोंहा बेवहाय पेट्रलियामखौ नांगौ जायो बेफोरबादिनो। जों बेलेग माने पेट्रलियामजों बेरात इउस जानाय बुस्थु दङ। आं बुंखाबाय प्लास्टिक कारेन्ट संनाय खावनाय गारि गुरा। ओमफ्रायो ओ दंबायोमोनदै र' मोनसे आं मिथिनाय अ दा जों हमनानै ला जों दा गारि मथरफोरावहाय जों जे मा होनोमोनलाय ग्रिस होननानै बुङोना जायखौ जों इंराजियावहाय जों लुबुरगियान बिदि माबा माबिबो होनो नैबेफोरखौ बानायनो थाखायबो ग्रिसफोर खौ बानायनो थाखाय जोङो पेट्रलियामखौ नांगौ जायो माने मिथिबायना नोंथां? औ ओमफ्राय बिदिनो जों हमनानै ला जों दाथ' आबाद मावो बयबो बयहाबो आबाद मावो बांसिनानो। दा बे आबाद मावनायाव जोङो मैगं थाइगं गायनायावहाय बिदिनो मुलि सुलि होयो हमनानै ला जों भिटामिन होयो बिदिनो केल माबा माबि गोबां रोखोमनि केमिकेल जों होयो मैगं थाइगं गायनायाव बै केमिकेलफोरखौहाय बानायनो थाखायबो जोंहा पेट्रलियामखौ नांगौ जायो नोंथां मिथिबायना।
औ नोंथां औ।
औ ओं बेनो आरो ओमफ्राय आर मोनसे आं लास्टआव बुंनो सानदों जों जे दा फाखा जाजोबबाय जे लामाफ्रा बै लामा फाखा लामा बानायनायावबो जोंहा पेट्रलियामखौ नांगौ जायो मोनसे फिसा पारसेन्टावहाय नांगौ जायो आरो।
ओमफ्राय दंबायोमोन खोमा बिदिनो बायदि बायदि आंबो बारा मिथिया आं आंनि मोनथिनायखौल नोंथांनि सिगाङाव फोरमायदों दा नोंथाङासो मिथिसिगौ बोरै आंनि बुंथिनायखौ बोरै मोनदों? बा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आरो मोनथिबावनायखौ आरो जों पेट्रलियामखौ बोरै सेभ खालामनो हागोन मानो होनबा बेथ आनलिमिट नङा नालाय लिमिटेद बुस्थुसो नोंथाङा फोरमायनो हागोन औ
दायो जे नोंथाङानो गासैबो खोथाफोरखौ सैथोनो बुंलांखाबाय दा जे नोंथाङा सोंदों आंनावहाय नंगौ नोंनियालाय पेट्रलियामाहाय आनलिमिटेड बुस्थु नङा पेट्रलियामखौहाय जोङो हा सिंनिफ्रायसो मोनो हा सिंनिफ्राय खुरनानै मोनो जों गो थौ गोबां गोथौ खुरनांगौ जायो ओमफ्राय बेहाय जोङो पेट्रलियामखौ बखना लांसिगोन। बा बिदिनो ओ जोङो एक्सट्रा खालामबाथाय बे पेट्रलियामाहाय हा सिङावहाय जाफिननोहाय गोबां खौथि खौथि बोसोर नांगौ एसेयानो जाफिननो बे सानसेखालि समाव आरोना पेट्रलियाम दा पेट्रलियाम बरनायनिफ्राय जोंना ओ बे बुहुमा गोबां माने गाज्रि जालांगासिनो दं बा इदिनो ओ बोथोर सोलायनाय बा गरम बांनाय बा बिदिनो ओ गाज्रि बारहावा जालांनाय बेफोरनो साइट एफेक्ट आरो बे हा सिंनिफ्राय पेट्रलियाम बरनबाय थानायनि औ दायो बेल नङा नोंथां हायाबो गाज्रि जायो आबादफोरबो मावयैया गोबां गोबांनि आरो। पेट्रलियाम दा जोंना एसे ओ बेखौ बासायनो थाखाय ओ एसे सरकारा माबा लागासिनो दं स्टेप्स होनो एखौ दा जेनेबा नोंथाङा लामा लामा नुनो मोन्दों बिदि इलेक्ट्रिक भेहिकेल होनो दा बेखौ इलेक्ट्रिक बास होन दा कारेन्टजों खारग्रा ट्रेन होन बा बिदिनो थम थम होन बिदिनो गोबां कारेन्टनि ओंखारलांगासिनो दं जाहाथे बे कारेन्टनियाहाय पेट्रल नांलाया खारनो आरो कारेन्टजों खारगोन इयो माने। दा बे बहुत। मोजां आरोना मानोना पेट्रलियामाथ' जोबैखागोन आथिखालि बेखौ बयबो मिथियो। ओंखायनो ओ बाइक। होन मथर होन बा स्कुटि होन गारि होन इलेकट्रिकआव। ओ सोलायनाया मोजां जासिगोन। मानोना पेट्रलियामजों गाज्रि उखुन्दै गयो बे गाज्रि खुन्दैया गा बारहावाखौ गाज्रि खालामो जों बे बार हावाखौनो हां लायनाय जायो आरो बे मानसिनि थाखायबो जोबोद गाज्रि पेट्रलियामनिफ्राय गनाय गेस आ बा बिदिनो गोसोम गोसोम गयो बार गारि मथरनिफ्राय दा नुनो मोनदों जे पेट्रलिना पेट्रलियमनि दामाबो बारायदों बे मानो बाराय दों बुंब्ला दा पेट्रलियामा जोबलांगासिनो दं।
औ उम दा बेनि भेलुआ बारायदों होननाय जाहैबाय आरो।
औ दामाबो बांलांगासिनो दं पेट्रलियामनिया आरो नोंथाङा जे फोरमायदोंमोन पेत ट्रलियामजों ओ बिदि गोबां रो खोमनि माबा माबि बानायो बा इदिनो क्रिम सिम बानायनायाव होयो एसे एनै ओ आलादा खालामनानै एसे थाव बायदि बरनो पेट्रलियामनिफ्राय बेखौ जोङो नुनो मोनो फेसवासाव होनाय बा ग्रिसाव होनाय बिदिनो क्रिम होन बडि लसन होन गोबां रोखोम रोखोमनियाव बाहायो आरोना पेट्रलियामखौ। बा नोंथाङानो होनखाबायमोन पेट्रलियामजों जोङो केरासिनबो मोननो हायो बा डि-डिजेल बो जायो ओरै आलादा बेलेग पेट्रलियामाथ' पेट्रलियामसै। दा बेनि थाखायनो गोबां रोखोमनि नुनो मोनदोंना नोंथां।
औ नंगौ।
दायो नों नोंथाङा माबाफोर सोंबावगोन नामा?
औ दा जेनेबा आं नोंथांनि सिगाङाव बेखौ फोरमायथिबाय बेथ' जों जोबनानै थांगोन आरो नोंथाङा फुरखां फोरमायखादों आंनि सिगाव जे औ जोबनानै थांगोन। आरो जोंनि बे बे बुस्थुआ जोंनि आबहावाखौबो गुबुंले खालामनायाव जों एखौ नुनो मोनदों होमबा जों बे आबहावायाथ' दा जोंना गुबुंले जाखादों नालाय जों बेखौहाय फोसाबनो थाखाय जों मा खालामनांगोन ना दंफां लाइ फां गायबा मोजां जागोन ना जों बेखौ बाहायाबा मोजां जागोन।
औ नोंथां दा आङो बुंनो नाजानोसै नोंथांनि सोंनाय प्रसन'खौहाय गुसुंयैबाबो दा जोङो आबो बे बारहावाखौहाय साफा खालामनोथ' नोंथां बुंनाय बायदियानो खालामनांगोन अब्लाबो जोङो बे पेट्रलियामजों बा डिजेलजों खारनाय मटर गारि बा बासास बिदिनो ओ बांलांगासिनो दंना बेखौ जोङो खमायनो नाजानांगोन बा बिदिनो ओ दाथ' इलेक्ट्रिक ओंखारदोंना बेयाव जोङो सिफ्ट जानांगोन अब्लासो बे बारहावाया एसे साबसिन जालांगोन जों मानसिफोरा हां लानायनि थाखाय आरो दा
औ।
बेखौनो आङो बुंनो नाजाबाय फार्स्टआवनो आरो नैथियावनो आं बुंगोन जे नों थां बुंनाय बायदियानो जोङो बेसे हायो एसे दंफां लाइ फां गायनो नाजानांगौ मानोना दंफां लाइफाङासो जोंनो अक्सिजेन होयो नालाय। आरो जोंनिफ्राय गनाय कार्बन डाइ अक्साइदखौहाय ओ दं फांफोरासो लाखियो बा बिदिनो इसोरसो ओरै ट्रेन्सफार खालामो। दा बेनोमोन आङो नोंथांनि ‌ प्रस्न'नि उत्तर होनाया गुसुङैनो बुंनाय जाबाय आङो।
औ।
बाराबो मिथिलाय लाङा आंना समाबो जाबायमोन नोंथां
उम। नोंथाङा नोंथांनि बिबुंथिखौ खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथाङा आंनि सिगाङाव जेब फोरमायहरदों आंबो सेरा मोनदों गोजोननाय थाबाय दा नै समाबो जानानै फैबाय आंनाबो नोंथां।
औ